हेलौ खोनादोंना औ।
औ खोनादों खोनादों। ओ दायो जोङो माखासे। बर'नि जानाय लोंनायनि सायाव फंनैसो रायज्लायनोसै। ए ओरैनो। नैबे बर'नि जे अनला। बेखौ ओ जोङो। माबोरै संनाय बा माजों माजों सङोब्ला जोङो बेखौ मोजांसिनै गोथाव जानो हागोन बेफोर। एसे फोरमायहरदो नामा नोंथां।
अ ब अनला होनोबाथ' बे मोनसे बर'नि मोनसे जाग्रा ना ओंख्रि आरो ना जाय मानि। जोबोद मुंदांखा। माने बर'फ्रा अनला होनोबाय। माने बयबो मोजां मोनो आरो लोगोसे बेखौ। बेखौ माने गोबां खामानियावबो बाहायो ना हाबायावबो जों बेखौ हाथासुनि खुरनायावबो बाहायनाय नुनो मोनो आरो। बे अनला ओंख्रिखौ। बोरै सङो होनोबा माने जोङो अनला संनो थाखाय गिबियावनो मा माइरं। नांगौ जायो जायखौ जों ओंखाम सङोना बे खौहाय माने एसे बिब बिबांनि माने सोमनानै लाग्रोयोबा मोजां आरो माने गुरै जानाय थाखाय‌ ओ ओ दसे मानि दस मिनिट बा बिस मिनिटसो सोमनानै लाग्रोबा मोजां जायो बेखौ आरो गोबां मैगंफोर जेनबा बेदर हक ना बेदरजोंबो जानो हायो जोङो जेरै मानि अनलाजों दाउ ना। बिदिनो आरो गुबुन बेद दरजोंबो जानो हायो बेबायदिनो अनलाजों बेलाहि ना। गोबां‌ दाथ' सिजोन जादों दायो औवा मेवाइनि ना। दायो अनलाजों औवा मेवाइ‌ बेखौ जों जायो आरो दायो। गोदोसेयाव। औवा मेवाइजों सङोबा माने जोङो मा खामनांगोन औवा मेवाइखौ जोङो सिगाङो खारदै ना खारै जायखौ खारै होनो जों बेजों माने एसे मोजाङै एवख्रेबनानै लानांगो आरो अब्लासो माने औवा मेवाइया एसे जानो मोजां जायो।
औ
लोगोसे बेनि उनावसो माने बे बेखौहाय दै‌ होनानै माने गोदौ होयोबा माने गोदौनाय समावसो बे अन गुन्दैखौ जोङो सोमनानै दोननाय अन गुन्दैखौ देनानै होनांगौ आरो नङाबा माने गोदौवालासिनो नों अन गुन्दैखौ होयोबा बेयो अनला ओंख्रिया माने गथा जाजोबो आरो बेख खौ जों मिथियो आरोना बेखायनो जोङो अनला ओंख्रि सङोबा गिबियावनो दैखौ गुदुं माने फुदुंगोरनांगौ आरोना जाय नोङो बेदर होयोबा बेदर मोजाङै एवनानै लागोरनांगौ जा जों सङो बेखौ खौ मोजाङै एवनानै दै होनानै बेखौ फुदुंनानै लायोबा माने बै अनखौ होनांगौ आरो बेनि उनावथ आरो लासावहाय माने खारदै ना अनला ओंख्रियावथ खार दै होआबाबा जोंनो बे अनला ओंख्रि माने गोथाव जाया आरो जों खारैयाथ मोनसे मा मोनसे गोथाव जानायनि थाखाय बा बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो जाबोगासिनो आरो जाय खारैखौ होनानै अनला ओंख्रिया गोथावसिन जायो आरोना ओरैनो बे खारैखौ होबानो बे अनला ओंख्रि या मा दसे उनाव माने मोनसिगोन आरो जाय जोङो अनला ओंख्रिखौ मोननै रोखोमनि नुनो मोनो मोनसेया मानि खालार गोनां मानि गोमो जायो आरोना ओरैनोथ खारै होबा माने अनला ओंख्रिया गोजा जायो बिनि उनाव दोन हाबोब्ला माने दसे गोबाव दोनोबा बियो गोमो जालाङो आरो लोगोसे अनला गुफुर जायोमोन जोङो माने हाबायाव बाहायो हाथासुनि हाबायाव जाय अ मानि हालदै होआ आरो बेखौ माने अनला गुफुर होनानै जों मिथियो आरो
अ नोंथाङा बे अनला ओंख्रिखौ मबेजों ओ जायोब्ला गोथावसिन होननानै ओ मोनथियो बा गोथावसिन जायो बेनि सायाव फंनैसो
अनला ओंख्रिखौथ' गोथावसिन जायो होमबा ओरैनो लकेल दाउ ना। दाउजों जायोबा गोथावसिन जायो आरो दा मेवाइनि सिजेनना। मेवाइ जों जायोबा मेवाइ अनला दाउ जायोबा माने गोथावसिन मोनो होननानै आंनि आरोना। आंनि दि जाय बे आं अनला मेगाइखौनो गोथावसिन मोनो आरोना नोंथाङाबो जानानै गोथाव मोनो जानो हागौ।
औ औ आंबो बे अनलाजों ओ दाउजोंनो बांसिन ओ गोथाव मोनो इनिफ्राय ओ गोबां ओ नैबे दस्रा ओ बेदरफोरजोंबो बेखौ जायोब्ला ओ गोथाव मोनो बांसिन गोथावा आंनिया दाउजों ओ मेवा जायखौ औवानिफ्राय मोनो। बेखौ जायोब्ला एसे ओ साबसिन गोथावसिन मोनो आरो। ओरैनो दा ओ अनला ओंख्रि जायखौ ओ बर'आ मोनसे ओ जि आइ तेग बो मोनबाय। बेयो बर' हारिनि मोन ओ जाग्रा होननानै ओ बुहुमावनो बेखौ मिथि मोनसै ओ ओ ओ नेक्स्टआव आङो नैबे जाय जायखौ गोदोनिफ्रायनो ओ जोंनि बर' मानसिफोरा ओ लोंबोबाय थानाय ओ बेखौबो माइरंनिफ्रायनो हयथ' बानायनाय जायो।
अ।
ओ जौ गोरान आरो जौ बिदै बेफोरखौ माब्रै ओ बानायनाय जायो बेनि सायाव फंनैसो
जौ होमबाथ' बेयो गोदो गोदायनिफायनो जोंनि आबै आबौनिफायनो सोलिबोनाय ना। बियो दासो उजिनाय बुस्थु नङा आरोना। बेयो गोदोनिफायनो माने सोलिबोनाय आरो जायखौ माने माबोरै बानायो होनोबा बेखौ माने बानायनो थाखाय सिगाङाव मा नाङो माइरं ना जायजों ओंखाम जायोना। बेजोंबो बानायो आरो लोगोसे जोंदि मा एंखुर ना माइरंनिफ्राय माने गेब्लेसिननाय फिसासिन जायो बेजोंबो जों संनो हायो। जौ नो थारै जों माइरं नांगौ ना। लोगोसे सिगाङाव दै खौ फुदुंनानै ना। खाय बे माइरंखौ होस'नोबानो जेरै जों ओंखाम सङोना? बेबायदि सङोबानो माने जायो आरोना लोगोसे जोङो जौ बानायनो थाखाय एमाव होननाय मोनसे मुवा नांगौ जायो जायखौ जों बेखौबो मानि माइरं आरो मिथिंगायाव मोननाय माखासे बिफांनि बिलाइ ना बेफोरजों दे ग्लिनानै बे एमावखौ बानायनाय जायो आरो बे एमावखौ नांगौ जायोना। जेब्ला माने जुमाया मोनगोन बा ओंखामा मोनगोन बेखौ माने एर'ननानै लानानै माने एसे गुसु जानानै बे एमाव होननायखौ माने लगायनानै होनानै माने दोनोबानो साननै सानथाम बा सप्तासे दोनोबानो बियो माने जुमाय जायो आरोना जुमाय बिदै। ओरैनो ओमफाय आरो सेरेब होनोबाथ' बे जाय जुमाय संबाय जोङो जुमाय बिदै जाबाय बे जुमाय बिदैखौ माने दैजों सोमहाबनानै दोनोबा माने सेरेब बा जायो आरोना माने से खावोबा सेरेब साव नो थाखाय माने बे जुमायखौ माने सानसे बा हरसे सोमनानै दोनोबा मोजांसिन जायो होननानै जों मिथिदों आरो माने अब्लाना माने बिदैया माने सेरेबा माने बुरजासिन ओंखारो होननानै जों फोथायो आरो।
औ ओ जायखौ जोङो जौ गोरान होननानै मोनथियो
फुदुंङोबा औ फुदुंङोबा माने बे फुदुंनायनिफाय बे जा खफ' ओंखारो बेनो जायो आरो जौ गोराना।
औ ओ बे जायखौ जों जौ गोरान होननानै मोनथिगौ ओ बे खौ ओ मा बोरैहाय ओ खफ' बा माब्रै ओ जोङो बेखौ दैनि महरावहाय जोङो मोननो हायो बेनि सायाव एसे फोरमायहरदो।
अ बेल बे जौ बिदैखौ बेखौनो जोङो सोमनानै बेखौ माने अरावहाय माने फुदुङोबा बिनि सायाव आरो माखासे माने आगजु होनानै बेवहाय थाखो थाखो होनानै जोङो मा खालामनाय जायो बे जौ गोरानखौ बा बे खफ'खौ जोङो बुथुमनानै बे जौ गोराना जायो आरोना मा खासे सो मुवा नांगौ आरो बासन नांगौ बेयावहाय माने बे खफ'आ थानाय बायदि मोनसे मुवा बेनि सायाव आरो माखासे दै होनो थाखाय जाय ख' जाहोनो थाखाय ना दै ओं खार होनो थाखाय सेरेब ओंखार होनो थाखाय होनाय जायो आरोना बेजोंनो बे खफ'आनो माने जमा
औ।
जौ गोरान जायो आरो।
ओरैनो बेखौ ओ दिहुननायाव ओ बेसेबां ओ समसो लायो नैबे जायखौ सेरेब जौ गोरान होननानै जोङो मिथि मोनो। बेखौ दिहुननायाव बेसेबांसो सम लायो?
बेखौ दिहुनन्नायाव समथ' बारा नाङा ओरैनो दुइ घन्टा थिन घन्टानि गेजेरावनो जोङो माबा मा होनो माखासे सेरेबबो दिहुननो हायो आरो जोङो ना। बेसां मानि बेयाव समनि गोनां थिर जाया आरो बारा माने दुय घण्टा थिन घण्टासो समावनो बेखौ माने गोरलैयैनो दिरुननो हायो। ओरैनोथ' जौ संनायाव मानि सानब्रै सानबा सब सप्तासेनि गेजेराव जायो जौआ ना जौ बिदैया। ओरैनो ओमपाय आरो जेरै दिरुं थाखाय मानि समथ' माने बारा नाङा आरोना।
ओरैनोथ' बिखौ लोङोबा ओ मानसिनि खर'आ एसे बा ओ थाल मोनैबा एसे बोरैबा निसा बे जायो ओ बेखौ मा मा खामानियावहाय ओरैनो बाहायनाय जायो बा ओरैनो लोंनायल' जायो?
औ बे माननि थाखाय जायो होमबा बेयो जानो हागौ बे जों एमाव बाहायोना बे एमावानो बे निसाखौ लाबोयो होननानै जों सानो आरोना एमाव होआबा बे जौआ माने निसा जाया बा बे सेरेबा माने गोसा बा निसा गोनां जानाय नङा आरो ना। बेखौ बाहायनो थ' लोंनो थाखायल'सो बाहायनाय जायो आरो गुबुन खामानियावथ' बेखौ बाहायनाय जों नुवाखै ना जों सुबुंफ्रा बेखौ गावनि खुसिनि थाखाय ना माबा मोनसे। खामानि दामानि मावोबा बा ना? बहाबा खामानि बा हाबा हुखा जायोबा बेफोरखौ माने गावनि मानि खुसिनि थाखायल'सो लोंनाय जायो बेयाव जेबो मानि जेबो मोजां बुस्थु आव बाहायनाय जाया आरो जोङो।
ओरैनोथ' जोङो ओ बर' हिसाबै दायो जोङो जौ गोरान आरो जौ बिदै बे मोननैखौ जोङो बुहुमावनो हयथ' सिनायथि मोनबाय। बेखौबो जोङो जि आइ टेग मोनबाय। ओ बेखौ बयबो ओ मोनथिसिगौ। बुहुमनाङैनो। दा जानाय आरो लोंनाय बे मोननैनि सायाव ओ फोरमायनायनि थाखाय नोंथांनिसिम आङो गोजोननाय जासिबाय। आरो जोंनि बे रायलायनायखौ ओ एसेखिनियावनो ओ दोनथ'सै होननानै आङो सानबाय।
औ जागोन दे।